औ फाय नोंथां नोंथांनिसिमबो खौ अ ओ बावहरफिननाय थाबाय
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलानायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो बिदिबब्ला नोंथां आंखौ फन हरनायनि जाहोना ओ मामोन बेखौ फोरमायदो
औ ओ दा आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव ओ फंनैसो रायज्लायनो होननानै आं नोंथांखौ ओ फन खालामदोंमोन रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा सम दङ ना नोंथां?
औ औ नंगौ थारैनो ओ आंहा सम दङ नोंथाङा थारैनो सावरायजागोन आंजों लोगोसे।
औ ओ दा बेबायदिनो जोंना जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दोङो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो
औ बा बेफोरनि गेजेराव ओ अनलाजों दाउ, सबायाइजों साम', नारजिजों अमा, थास' बिबार जों ना बेबायदिनो थास' बिबारजों अमा बा मैथाजों खां ख्राय मैथाजों अमा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङबा नाफामफोर ओ बिनि गेजेरजों नोंथाङा जायखिजाया ओंख्रिनि सोमोन्दै आं नों फोरमायना होनो हागोन नामा जों बेफोरखौ माबायदि ओ संनानै जायो बा माबोरै जायो
औ औ नंगौ थारैनो ओ जोंहाथ' दा ओ बोथोरा दैज्लांनि सम दैज्लांनि बोथोर जोंहा दामाने आङो दा दैज्लां बोथोराव जोंहा बांसिनै जानाय बा बांसिनै सलिनाय मैगंफोरनि सायाव बुंनो सान्दों जेरै थास' बिबारजों अमा बेदर नङाब्ला थास' बिबारजों ना खांख्राय बिफोरबायदि। आरोबाव ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंहा दङ जेरै मैथा ना खांख्राइ बेफोरबायदि नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ थारैनो।
ओ थास' बिबारजों अमा बेदर होननानै बुङोब्ला दा जोंना गोबाङैनो सलिगासिनो जोंनि न'खर न'खर दा माने दैज्लां बोथोर दा थास' बिबार बारनाय सम। बेनिखायनो जोंहा बे ओंख्रिखौ गोबाङैनो जागासिनो दङ आं दा बे ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायनानै होनोसै।
औ औ।
ओ दा बिदिब्ला ओ जोङो ओ थास' बिबारजों अमाजों माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो थास' बिबारखौ जोंहा खानानै ओ जोंनि न'नि बारि बा लामा लामाफोरावनो जोंहा थास' बिफां थायो बेब फोरावनो जोङो मोनो आरो नङाब्ला खायफाया समनि आंखालाव जोंहा बाजार बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो लाबोनानै जोंहा बि खौ जोङो मा माने सायनानै लाबाय आरोना बेखौ जोङो फिसा फिसा बोख्लाबनानै माने बेनि ओ माने ओ देन्थायाव थानाय जा ओ माने बेयो औ मादा बेखौ जोङो गारनानै लानाय जायो आरो ना माने बे थायोब्ला जोंहा जोबोरैनो मानो आरोना नोंथां। मानोब्ला जोङो माने जानो हाया थिग बेनि थाखा खायनो जोङो बेखौ गारनानै माने फिसा फिसा बाहागोआव जोङो बेखौ बोफ्लेनानै बा सोरबाबा सिखाफोरजों हानानै आरो सोरबाबा आखायजोंनो बो फ्लेनानै लायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो बेखौ अमाजों अमाजों संनायखौ बुंगोन आरोना नोंथां अमाजों संनोब्लाथाय जोङो बेखौ अमाखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै बाजारफोरनिफ्राय लाबोबाय बा लाबोनानै जोंहा गोदानानै लाबाय लानायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुना लानानैहाय जोङो बेखौ एवफ्रान गोरान ग्रोनांगोन आरोना नोंथां बिदिनो बेखौ एवफ्रानखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जेब्ला बेयो माने मोनजासिम एवफ्रान नांगोन आरो ना जेरै जोङो बेवहाय हालदै नांगोन सुंख्रै नांगोन। ओ मस्ला नांगोन बेबायदिनो हायजें सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरबायदिफोरखौ जोङो देनानै बेयाव माने दै होनानै बेदरखौ जोङो फोमोनना लाबाय लानानै बेनि उनावहाय जोङो बे बेदरखौहाय जोङो ओ बेलेग बा गामला बा बेलेग साराय बा थोरसि बेफोराव जोङो खांनानै लाग्रोबाय लानानै जोङो थास'खौ थास' बिबार बै हानानै लानायखौ जोंहा सारायाव हरनाय जाबाय आरो ना। औ सारायाव बेयाव हरोब्ला जोंहा थास' बिबारखौ सोरबाबा माने मैखि जायो मैखि माने गोखै होनानै जायो आरो सोरबाबा जोंहा खारदै होनानै जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो खारदैजों जानोब्ला जोङो बेखौ थास' बिबारखौ एवफ्रनायावहायनो खारदैखौ एसे होबाय होनानै बियो जेब्ला रबगोन अब्ला जोंहा माने दै होबाय दै होनानै बेखौ जोङो ग्लब ग्लब गोदौनो होबाय गोदौनो होनानै आरो बेयाव माने दैखौ जोंहा बांसिनैनो गुदुंखौसो होनाय जायो आरोना माने गुसुखौ होयोब्ला जोंहा माननायनि चान्स थायो होननानै जोङो फोथायो आरोना बेनिखायनो जोङो दैखौ गुदुंखौ होनानै ग्लब - ग्लब गोदौ होनानै जोंहा बेनि दसे उनावहाय जोङो बै अमा बेदरखौ मोजाङै एवनानै लानायखौ जोङो बेयावहाय हरबाय आरो ना
हरनानैहाय जोङो आरोबावबेखौ दसे सम गोदौनो होबावनानै जोङो जा नांगौखिनि जखानि बिबांनि जोंनो जा संख्रि नांगौ बेखौ जोङो साखि फिनानैनो माने बेखौ खांनाय जायो आरोना नोंथां थिग बेफोरबायदिनो बेखौ मिथिजानो थाखायब्ला जोंनो खारैखौ नांनाय जाया जोङो बायदि मैथा बा बायदिसिना थाइजौ फिथाइनि आसार बा खारजिनि आसार थ बेफोरबायदिखौबो होनानै जोंहा जानो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
संनायनि नेमा जोंना एखेआनो थिग बेवहाय माने गोखै आरो खारदै बेल' माने एसे माने आलादा आरो ना नोंथां औ फाराग थायो दा बिदिब्ला आङो जोंनि बे दा दैज्लां बोथोरावनो दा सोलिबाय थाखानाय मैगंनि सायाव नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होन होबाय थिग बेफोरबायदिनो नों दा नोंथाङा जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि माबाफोर ओंख्रिनि सायाव फोरमायनो सानदों नामा
औ दा बेबायदिनो जोंना बांसिनखौनो जोङो दाबायदि ओनसोलाव माने दाबायदि बोथोराव जोङो मा औवा मेवाइजों अनला खारै दाउ बेदर बिदिखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनानै होदो औ
औ दा आं एसे फोरमायनोसै नोंथांना बेखौनो जोंनो दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा जा फोरमायबाय बिदिनो अनला अमा बेदरखौ एवफ्रामना लाना लाग्रोनांगौ जायो नङा होमबा बेबायदिनो जोंबो मा दाउ बेदरखौ गिबियावनो एवफ्र्रबना लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रि जाना जोंनो मा अन गुन्दैनि थाखाय जोंनो मा माइरंखौ जोङो देग्लिना लानांगौ जायो आरो दां
औ -औ
जोङो औ बिदिनो अन गुन्दै देनो थाखाय बा माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो माइरंखौ दसे सम सोमनानै लाग्रोनाय जायोबा खायफाबा बिदिनो सोमालासेनोबो सुनानै देनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ दा बेबायदिनो दसे सम सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुनानै लानांगौ ज जाहाथे बे दैया सर'हयो बेनि थाखाय जों दसे दोनथ'नाय जायो ओमफाय नों
औ नंगौ
फ्राय जेब्ला बेहाय औ बे दैया सर' खांगोन अब्ला जोङो माइखौ गोथो' बांसिन मा दिंखि बा उवालफोराव देनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दा दानि मुगायाव माने मा ग्रेन्डार मेसिनफोराव देनायखौ जोङो नुनो मोनो बा बिदिनो न'खरनि थाखाय न'सो जागोन नालाय एसे औ खमबाबो जेबो नङा बेनि थाखाय जोङो मा बेफोरखौ न'खर न'खर बाहायनाय जोंनि बे थबसिफोरावबो जोङो मा देनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ ओरैनो।
औ। दा बेबायदिनो जायखि जाया आगजुआव जों बेखौ देखांनानै लानानै। बै दाउ जोङो जे दाउखौ। फ्रामगोन नङा सारनायाव जों दाउखौ मोजाङै बेहाय जान मस्ला मस्लि नांगौ संख्रि बानलु हालदै। सामबाम बेफोर गासैखौबो होखांनानै जों बेखौ एवफ्रामनानै लाखांनानै जोङो। बेहाय बेखौ मा होना बिदिनो गंसे थोरसिफोराव जों हायखांनानै दोन्थ'नाय जायो बा बोखांनानै दोनथ'नाय जायो बेखौ बेनिफ्राय जोङो बेहाय मा बेहायथ' जोङो औवा गाजाखौबो होगोन नङा होमबा नोंथां। औ बेहाय जोङो मा औवा गाजाखौबो मोजाङै। गाननानै। बेबायदिनो बार हाबालासे जों मोजाङै दैयाव सोमनानै जों बेखौ हानाय जायो। जेब्ला जों फिसा फिसा मिजि मिजि हाखांगोन गोबा गोबा अब्लाबो जों खौ मोजाङै सुबावनांगौ जायो मोजाङै सुखांनानै जों बेखौआवबो बे दाउ एवनाय सारियावनो जोङो मोजाङै थाव होनानै बेफोरबायदिनो बा खारै होनानै जोङो मा खारैखौनो होग्रोनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो खायफाबा थावबो होयो। बेनिफ्राय मोजाङै बेखौबो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ जायो। बिदिनो संख्रि बानलु होनानै औ। जेब्ला बेयो। जेब्ला बेयो एरफ्रामनाय जागोन अब्ला जों बेहाय। दै हरनायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला दैखौ हरनानै जों बेखौ मोजाङै बेेहाय माने होखांनानै खारै संख्रि जाखिनि नांगौ बेफोरखौ होखांनानै खौ जोङो मा ग्लब ग्लब गोदौनाय गोदौनो होयो आरो नोंथां जाहाथे बे औवा गाजाया मोनो बेनि थाखाय जोङो बेहाय गोदौनो होयो गोबाव समाव दसिनो जों गोदौनो होयो जेब्ला बे बे दैया गोदौो बा बे ओंख्रिया गोदौनो हमो अब्ला जोङो बेहाय बै देनानै लाबोनाय अन गुन्दैखौ जोङो मा गोजौनिफ्राय माने आखायजों बिदिनो फिरि फिरि सारनानैहाय जायो बेखौ जोङो खाय बाबा
औ
बिदिनो दैजों गलायनानै होनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बांसिनै जोङो बिदिनो आखायजों फ्रि फ्रि सारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेखौ जोङो बेफोरबायदि होनायनि जाहोनानो जादों बेखौ जोङो खबसेयैनो ज' लखबना होयोबा जों बेखौ मा गथा गथा लाथा लाथा बिदिनो गथा हानायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बेफोरबायदि खाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ सा सानिफ्राय मा आखायजों ओख्रि फ्रि सारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थमाने बिदि होयोबालायनो बेयो सिङावहाय गथाखाया आरो जेब्ला बेखौ होखांनानै। जों दसे सम गोदौनो होयो अब्ला ओ बेखौ दसे समोम दोननानै जाना जाबाय। बे माइरं जाहाथे बियो मोनो बेनि थाखायबा। एसे गथा गथा खायो बेनि थाखाय जोङो मा गथा गायो बेनि थाखाय जों गोदौनो होयो। जेब्ला बेयो गोदौो अब्ला जों बेहाय ब दाउ एव खालामना दोननायखौ बेहाय होना होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनोस जोङो अनला। खारै अनला खारैजों औवा मेवाइ आरो। दाउ बेदरखौ जोङो संनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारनो औ खोनादों नोंथां।
औ ओ जोङो बेबायदिनो अनला खारियाव जोङो मा। गंगार दधन्दिया मजंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोर तह नखौ ज आ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनदों औ।
औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोरैनो। मोजां मोनदों थिग बेबायदिनो मिथिफेरैबा। खोनाफेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै खोनानो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय। नो हादों नोंथां।
औ आंबो नोंथां।
औ।
दा बिदिब्ला जोङो उनफोराव। समफोर मिलायोबा रायज्लायफिनसै नामा नोंथां जोंना दा समाबो जाबाय।
औ बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ। औ